हेल'
औ नोंथां
औ
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां औ
अ अ दा मा मावबाय दं नोंथाङालाय?
ए न'आवहायनो दं नोंथां।
अ जेबो खामानि मावाखैना?
खामानि मावथ'वाखै नोंथां। ओरै फुङावहाय थांदोंमोन दुब्लियाव दसे।
औ औ औ माबाफोर मावहैदोंमोन?
ओइ आलि एसे खोरलाहैदोंमोन नोंथां।
ओइ नों आंबो ओरैनोसो दङ जेबो मावनाय जाथाराखै।
ए ओम ओम
बिदिब्ला नोंथां है जाबाय नै जानायालाय दं ओरैनो।
औ उम
बिदिब्ला नोंथां माखासे जों आयदा लानानै सावरायनोसै नामा ओरैनो
औ दे नोंथां दे ओं
औ औ बिदिनो ब-बर'फ्रा माखासे ओंख्रि बा गावसोर गोदोनिफ्राय बानायनानै बा बोरै थिनानै जाबोनाय माखासे ओंख्रिफोरखौ बोरै थिनानै जाबोयो बेनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ औ दे जायो दे नोंथां।
ओरै थिनानै जानाय ओंख्रि होनोबा बर'फोरनियाव मा मा दङ जेनेबा जोंथ' नुनानै मोनो ओजाय नाफाम नाफाम ना गोरानखौ नाफाम फाम ओंखाम महरै जायोब्लाथ' देनानै दोनोब्लाथ' मिथिनानै जाजायो जेनेबा बेनि अनगायैबो मेवाइ अ नारजियाबो जागोनना नोंथां? औ औ नारजियाबो जागोनथ' आरो मुलागुनद्रु
उम
जोंनाव मेवायाबो जाजायो थिनानै माने गोखै बानायनांगौ आरो ना बेखौ बेनि अनगायैथ' आरो मा दंबायो थिनानै जानाय
थिनानै जानाय खायफा खायफाखौ नोंथां बे माबाफोरखौ नुयो मा होनो बे बिलाहिया फिथाइ न'नि गायोना फिसा फिसाया
अ बेखौ माबा मोनसे बानायनानै दोनजायो नामा गोबाव समसिम
औ माबा मा होनो बिनि बेगरखौ सेरफ्रुनानैहाय फोरानो आरो खायफा खायफा ओमफ्राय बिदिनो दैज्लां बोथोरावथ' ना मोनो ना एफा एनै
औ
बेयावहाय बिनि माबाखौहाय बिगुरखौ ओरै आराम सुफ्रुनानै होयो होमबा एसे खैसिब खैसिब मोजां जायो खोमा ना बिदैफोर फुदुंबा
अ आं मोनजाफेरनायबो जायाखै दै नुनायबो जायाखै दिनैसो मिथिबाय आं खिन्थु बि दिबो थिनानै जाजायो होननानै।
उम बेगर गारनानै फोरानबाय ओमफ्राय बिदिनो
जोंथ' थिनानै जानाय होनोबा आं माखासेखौ गोसोखांनो हायासै दंबायोमोन खोमा माने दा जों मेवाय बा बे नारजि बा नाफाम बा मुलागुन्द्रु बेफोरखौनो बांसिन थिननानै जानायनि मोनसे माबा होनांगोन जोङो बेफोरथ' बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोखानाय माखासे ओंख्रि हाथार एकम बारे बर'नि असे ओंख्रि होननानै बुंजायो बेफोरो। जोंथ' बेफोरखौ थिनानै जानो थाखाय जों जेरै मेवाइ मेवाइ औ थिनानै जानो थाखाय जों गोखै बानायनांगौ जायो नालाय
ए दे नोंथां फोरमायहरलाय आं मेवायनिखौ जोंनिथिं बानायाना एसे मोजाङै फोरमायहरलाय
अ र' आं एसे जि मिथियो बेखौनो फोरमाय होनोसै ओनबा नोंथांनो
औ दे ओ
जेरै मेवाइखौ जों जानो थाखाय मेवाइखौथ' जों ओरैनो माने जेरै दानग्रोमोनाबो जों ओंख्रि दालिजोंबा अन अनलाजों बा बायदि ओरैनोबाबो संनानै जायो नालाय
औ जायो औ
बेथ' जाबाय जोंहा लकेलाव जानाय हिसाबै जाबाय जोंहा बेखौ थिनानै जानांगौ नालाय थिनानै जायोब्ला जोंहा बेखौ मा खालामनांगौ मेवाइखौ जोंहा गिबियाव हानानै लाग्रोदो हानानै लाग्रोनानै माने गिदिरैबो बानाय जायो माबाया मेवाय गोखैया आरोना बयामाव सोनानै दोननाय गोखै जायो माने बेखौ भयामाव सोनानै दोनोबा जेरै जों बेखौ गिदिरै गिदिर गिदिर साखा साखा गल गलै हानानैबो बानायनो हायो नाथाय आं मिथिनायाव माने माने बेखौ बिदि हानानै दानफ्लेनानै माने फिसा फिसा हाफ्लेेजोब नानै बयामाव सोयोबा बेहा माने गोखैसिन जायो आरो बिनि बिदैया बांसिन ओंखारो होननाय फोथायदों नाय नुदों आरो ना फोथायनाय माने बानायनाय नुदों आरो ना बिबायदिनो जों औ बेखौ माने हाफ्लेेजोबग नानै बयामाव सोनानै मोजांनो बार हाबनो मोनै बा बार ओंखारलायनोहायै मोनै बिदि खाथेनानै दोननानै मास मोननै मोनथामसो दोननानै जायोबा बे मेवाया गोखै जायो आरो माने बिदै दै ओंखारो माने बे दै ओंखारो नालाय हारसिंनो दै ओंखारो औ मेवाइनि दैया ओंखारो औ बिदि दै ओंखारोबाथाय जेबो होनाङा ओंहो गोखै जायो माने बिदिनो बे बे मेवाइखौ जायोब्ला जों बेदर बा माबा मोनसे ओरैनो नाफोरजों जायोबा बांसिन गोथाव जायो आरोना ओरैनोफोर जायोबा माने बांद्राय खैथां थां मोनो माने बिदिनो बेखौ औ खैसिब खैसिब जायो खैसिब खैसिब जायो जानोबो मोजां मोनो बेदरफोरजों होयोबा औ बेखौथ' जों बिदि बानायनानै थिनानै जानायनि मोनसे आदब महरै बाहायनो हाबाय जेनेबा माने बानायनायाव जों एसे थाल लानांगौ जायो आरोना खायसे खायसे औवा हासुंआवबो सोनानै बानायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंनि बर' हारिफ्राथ' इसेबां बिदि बानायनायखौ नुवा जेरै जों ओरै जोंना अरुणाचलनि साखाथिबो जाबाय नालाय खाथि मिथिबो बेयाव माने बिसोरो हाजोआव थांनानै हाजोनि औवानि मेवाइखौ दाननानै जि जोंहानि सि हारि बा बे हाजोआव थाग्राफ्रा बिसोरो दाननानै औवा हासुङाव सोनानै जायखि जाया माबा मोनसे मोजां बिलाइफोरखौ माथुनानै गारबोयो जाहैदों हाजोआवनो
हाजोआवनो गारबोयो
औ सोनानै जेब्ला ओमफ्राय बिदिनो मास मोनसे बा मास मोननैनि गेजेराव थांनानै लाबोनानै नायफैबा बिराद मोजां जायो आरो जायो आरोखि बिदि जों गावसोर बिसोर बिदि औ बिसोर बिदि बानायनानै फानो आरोखि
उम उम
बिदिनो माबाखौ मेवा गोखैखौ बानायनाय जायो आरोना। नोंथाङा एसे माबाफोरखौ मिथियो नामा? मुला गुन्द्रुगनि बागै आं इसेबां बारा आं मिथिलाय लाङा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मुला गुन्द्रुगनि बागै देलाय फोरमायलाय एसे।
मुला गुन्द्रुगखौथ' न'आवनो मोनखानाय जाहैबाय होननानै बे हिसाबै न'आवनो फोखायो।
औ
जेब्ला बुरजा जानानै जाख'नो हाया जायो दा मालाबानि समावहाय फानबाबो नांलाया। गामिफोरावथ' फानबाबो नांला एफाग्राब मानि औ औ औ बेखौहाय माने उनावबो जाहैबावनो थाखाय थिनानै जायो आरो थिनानै दोनो बेखौ फुनानैहाय गासैखौबो फुजोबसै ए माबा एसे राबा जायो माबाया बेदरा एसे रानांगौ आरो। बस्लाबादि जानांगौ सिङावहाय ओमफ्राय
फुबाय फुनानै बिगुर लेबबाय लेबनानै बिदिनो आराम फिसा फिसा फिसा गथा गथा गथा गथा गथाव हाबाय मोजांनो
औ
हानानै बेखौ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
मोजाङै सान्दुंआव फोरानबाय आरो संग्रायाव बा बिदिनो सान्दांगाफ्राव बा गुबुन गुबुनखौ मोजाङै सान्दुं सान्दुंआव फोरानबाय
औ
जेब्ला फोरानो बेखौहाय
जाय जेखि गोथाव मोननाय बेफोरजों जाबाय आरो अनलाफोर बा बेदरफोर बेफोरजों गावबागाव आदबै संनानै जाबाय आरो बिदिनो नाफोरजों हो औ मोदोम औ औ नोंथां।
औ
एसे अनलाफोरजों जायो। गोरान फोराननांगौ औ। गोरान फोराननांगौ।
बिदिनो माने खाफबनानै दोननानै थिनानै दोननानै जाजायो आरोना।
औ फोराननानैहाय बिदिनो बयेमफ्राव बा मोजाङै खाथेनानै दोनबाय अबावबा माबाफ्राव प्लास्टिकफ्राव प्लास्टिकफ्रावबा एसे नस्थ' जानो हागौ बयेमफ्रावनो सोनानै दोनो आरो बांसिन।
औ
खायनो एम्फौ अनला एम्फौफोरबो सुनो हागौ ना गोरान बुस्थु।
औ औ
बिदिनो जेब्ला जानाय टाइम जायो होमबा एसे एसे हानै हानै जाबाय आरो।
उम
ओरै नाफामफोरनिखौबोथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ फ्राय एसेबाबो।
औ एसे एनैखौ मिथियो होमबाबो इसिबां माने बारा बानायनायबो जाला नालाय बेफोर बुस्थुखौ बारा एसेबां मिथियो बांलायलाङा। देलाय नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय औ
उम नाफाम बानायनो थाखाय जोंहाथ' गिबियावनोथ' ना नांखागौ जाहैबाय ना गोरान
औ औ
नाखौ बिदिनो बिलोनिफ्राय बा दैनिफ्राय लाबोनानै मोजाङै सायनानै सुनानै फोरानबाय आरो
औ
फोराननायनि थाखाय मोदोम एसे मोदोमनायनि थाखाय अराव होस्रोबाय आरो होस्रोनानैहाय उवालाव मोजाङैहाय गुन्द्रि गुन देबाय आरो दोखो दोखो दोखो गुन्दैनो ओमफाय जोंहा नाफाम मोननो थाखाय थास' बिसं नांगौ थास' गोसोम सोरबा गुफुरबो होयो गुफुर लगाय गोसोम लगायबो होयो आरो बेखौ बिगुर जिरनानैहाय बिदिनो फिसा फिसा फिसा होनानैहाय देग्लिफायो आरो
औ दुदालिबो होयोना?
औ दुदालिबो होय खायफा खायफा खुमब्रा गोरानि माबाबो होनाय होननाय आरो आ गोरानि मोदोम खौबो माने गिसि जानानै सेव थाब सेवनो हानाय बेबायदि खारै ओ खारैबो होनाय जायो आरो नाफाम देनायाव देनानै बिदिनो मोजाङै गेब्लेहोनानै देबाय बिदिनो जेब्ला देखाङो अब्ला बयेमफ्राव बा औवा हासुंहाय मोजाङै सोनानै नारसोना सो थोनथोन सोनानैहाय गोरा बारहाबनो हायै बायदि खाथेनानै दोनबाय आरो बार हाब्बा नङाबाथ' नस्थ' जागोन सेवगोन ना जेब्ला जाजायो अब्ला बेखौ हाननानै जाबाय आरो ओरै बाथोन बा बिदै बा अबेबा ओंख्रिफ्राव होनानै बिदि जाबाय दानसेसोनि उनाव
औ
नार्जिनि सोमोन्दै एसे फोरोंहरदो नोंथाङाबो
नारजि नारजि होनोब्लाथ' जोंहा नारजिखौ नांखाबायानो थागौ होननानै आं सानो आरोखि जि माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ फोरनि दोरोङारि बा माबा मोनसेनि गेजेरजों बे मानसिनि जि सारादु बा बसायनाय फोरावथ' नांखाथारगौआनो नारजि नङाबाथ' बर'फोरनिफ्राय फोथायनायनि मोनसे आंगो फोथायनायानो गोमागोन होननानै आं सानो माने मानो होनोबा बे नारजि नोङाबानो बर'फोरनि बै संनाया आद्रा जागोन बायदि मोनो आरो ना जि साराद होनाय मानो होनोबा बेजोंसो जि गोथैनि थैनानै थांनाय बिनि आतमाखौ उरगारलाङो होननाय बिदि फोथायनायखौ जों आं नुनो मोनो आरोना जेरै जों बे नारजिखौ थिनानै दोनना थिनानै दोननानै जानो थाखाय बानायनानै दोनो
उम
नाथाय बियो थैनायनि जि आतमा बेखौसो सो उरगारनानै गालाङो लाङो नामा होननाय बायदि खादो आरो बिदिनो
औ औ उम
जेरै नार्जिखौथ' जों थिनानै जानो थाखाय फाथो फाथोखौ खानानै फोरानो फाथोखौ खानानै फोराननानै जेब्ला बे रानो अब्ला बे राननायखौनो जों खाथबनानै मोनसे मोजां जायगाआव दोननानै जों थिनानै दोननानै जाजायो आरो आरोना इदिनो गोबाव समसिम बेबायदियैनो सोरबा सोरबा गोबाब ओंख्रि गोबाबफोरबो जायो खारै होनानै इदिनो बेनो जायो आरो नोंथाङाबो एसे एनैखौ मोनथिखायो जानांगौ
औ औ मिथिगौ नोथां औ दे औ दे नोंथां उम दे